हेलौ।
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा मा खालामना दं दायो?
आंथ' दा नोंथां ओरैनो जिरायनानै दंथयो बेफोरबायदिनो जिरायनानै दंथयो आरो।
नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आं दा नोंथांजों मोनसे टपिक बा मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सान दोंमोन नोंथां नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना आंनो?
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन दे।
जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला बेखौ बोरै सङो बा जानो माबायदि अनला ओंख्रिनि फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो नोंथांनि मोन्दांथियै एसे फोरमायना होनो बा मिन्थिनो लुबैनानै आं नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथां। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जागोन नोंथां जागोन हागोन नंगौ नोंथां जिथुनाखि जोङो अनला ओंख्रि होननानै बुङोबा दिनै बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नोङा ओनबा नोंथां। जायखौ जोङो दिनै जि आइ टेक मोननो हादों जोंनि बर' हारिया एबा बर' हारि मोनसे गोजोनथाव होननानै जों बुंनांगोन। अनला ओंख्रि होननानै बुङोबा जों अनला ओंख्रि खौ माबोरै सङो होननानै बुङोबाथाय जोङो अनला ओंख्रै संनायनि सिगां जोङो जिथुनोखि माइरं बे माइरंखौ जोङो माथा माइरंखौ जोङो दैयाव सोमग्रोमनानै लानांगौ जायो।
औ
दैयाव सोमग्रोनायनि उनाव जोङो बेखौ दसे दैयाव सोमनानै दोनबाय। बेदिनो दै सोम दैयाव सोमनायनि बा आधा घन्टासो जों दैयाव सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सुखांनानै मोनसे जायगायाव जोङो मोजाङै माने दैखौ सर'दनो थाखाय नोंथां बेखौ दोन्थ'नाय जायो बिदिनो दाबरफोर बादिनो खेरखाफोराव दोनथ'नाय जायो थिग बेबायदिनो दैया सर'खांनायनि उनाव जोङो बेखौ जोङो गावेनाव गायेनावबो दोननो हायो थिग बेबायदिनो जोङो जिखिनि दा ग्राइन्डार ओंखारबाय नङा होनब्ला ग्रेन्डार ग्रेइन्डार आवबो जोङो उननो हायो। थिग बेबादिनो जोङो ग्रेन्डाराव उना लासिनो जों जुदि अनलाया माबा गायेनाव जुदि जोङो बेबायदिनो उवालाव जों देयोबा बा दिंखियाव जों देयोबा मोजांसिन जायो आरो होमबा जोङो अनलाखौ जोङो दैयाव मानो थोमग्रोनानै लायो होननानै बुङोबाथाय बिदिनो माइरङा गुरै जानायनि थाखाय थिग बेबादिनो गेब्लेनाय थाब मोजाङै मिहिहियै गेब्लेनो थाखाय बेखौ जोङो दैयाव सोमना दैयाव बे सोमग्रोना लानाय जायो आरो नोंथां रुयनायनि थाखाय थिग बेफोरबायदिनो जोङो अनलाखौ अनलाखौनो देखांना लनि उनाव जोङो बेखौ संनो लायो बा जों संनो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे जों अरावबो संनो हायो गेसावबो संनो हायो नंगो आं दहैनो बुंखाबाय बिदिनो जोङो ग्रेडारावबो उननो हायो बा जोङो वालावबो जोङो दोननो हायो थिग बेबायदिनो जोङो। गेसावबो संनो हायो बा अरावबो संनो हायो नंगो गेसाव संनाय अराव फंनैसो फाराग दंमोन माने अराव संनाय अनला ओंख्रिया एसे जायोब्लानो बे समाव आङो मिथिदों आरो माखासे थिग बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिफोरखौ संनो गोनांबाथाय जोंनो माखासे जोङो अनलाखौ जोङो थिग बेबायदिनो जोङो अमा बेदरजोबो जों संनो हायो अनलाखौ नोंथां।
ओ औ
दाउजोंबो जों दाउजोंबो जों अन संनो हायो।
औ औ
थिगबायदिनो जोङो मा होनो दाथ' दैज्लां बोथोर नोङा ओमबा नोंथां।
औ
बे दैज्लां बोथोराव जोङो बे औवा मेवाइ होननानै बुङो ना जायखौ बे औवा मेवा औवा मेवाय जोंबो जों संनो हायो थिग बेबायदिनो जोङो अनेक रोखोमनि जोङो अनलाखौ संनो हायो माखासे जोङो ना गोरैफोर दोबो जों अनलाखौ जानायखौ जों नुनो मोनदों थिगबायदिनो अनला फाख्रि होननानै बुङो जायखौ जोङो बिदिनो मैथाफोरजों जों सुंनो हायो बेबायदिनो जों मेसें बोथोर होननानै बुंबाय बिदिनो माखासे हाग्रा मोननै माखासे मैगं थाइगं दरंफुल बेफोरबायदिनो द' जों संनायखौ जों नुनो मोन्दो एबा जों संनानै जानोबो हायो अनलानि दाउ नंगौ जोङो अनला होननानै अनला ओंख्रि होननानै बुंङोबाथाय अनला ओंख्रिया जोंनि थाखाय मोनसे एंगारहै बाहागोन होननानै बुंनांगोनबा बर'नि दोरोङारि मोनसे ओंख्रि नंगौ जिहथु नों गोथां अनला ओंख्रियाखौ जोङो दिनै माखासे जोंनि गामिफोराव बा ओनसोलफोराव जेनै हाबा जायो नङा होमबा बै हाबायाव जोङो हाथासुनि जिथुनाखि जायो बे हाथासुनियावबो जोङो बैअनलाओंख्रिखौ जों बाहायनायखौजों नुनोमोनो
औ नंगौ नोंथां
थिग बेफोरबायदिनो जोङो अनला ओंखिरिखौ जोङो माखासे गामिफोराव एबा न'फोराव माखासे फुजा फाजा होननायावबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो जायो नाथाय जों दिनैनि दिनाव अनलाओंख्रिखौ दिनै न'आव एबा जोंनि न'खराव संना जानांगौनि गनिसो जानांगौ नाथाय जोङो दिनै अनला ओंख्रिखौ जों जानो लुुबैबा नाथाय जोङो गुबुन जेनेबा जोंनि न'निफ्राय जेनेबा जों ओंखारलांबानो टाउन सहराव हटेलफोरावनो दिनै दिनाव जोङ अनला ओंख्रिखौ बायनानै जानो हानाय जाबाय आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जों माने लुगैबानो मोनजायो नाथाय जोंनि माखासे सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनदों जे दिनैनि दिनाव माखासे संना जानायखौ गारबांय संना जानो नागिरा हटेलनिफ्राय लाबोनानै बायना जानायखौ जों नुनो मोनो नंगौ नोंथां जुदिनो बे अनला ओंख्रि होननानै बुंबाथाय अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो माखासे मोनसे बुस्थुखौ नांथारगौ जायो जायखौ जों बुङो खारै
औ औ
नंगौ जों खारैखौ जों माबोरै बानायो होननानै बुङोब्लाथाय जे जोंनि न'आवनो थाखायो। थालिन बिफां होननानै बुंङो जोंग आथेया थालिन बे आइथिया थालिरखौ जोङो दानफायनानै जोङो बेखौ थुग्रा थुग्रा दानस'नानै बेखौ जोङो जिरनानै बेखौ जों जिरनानै बेखौ जों सान्दआव फोराननाय जायो सानदुंआव फोरानायनि उनाव जेब्ला बे थालिरना रानख्रबगोन रानख्रबनायनि उनाव जों बेखौ सावगोन सावनानै जेब्ला बियो सेवहांगार जालांगोन जेब्ला हाथब्ला जालांगोन हांगार जागोन
औ
बै हांगारखौनो जोङो दैयाव सोमनानै बिनि रोसिखौनो जों खारै बानायनाय जायो एबा जों बे खारैखौनो एबा बे दैखौनो एबा जोङो मा होननाय जायो अनला ओंख्रियाव जों होनाय जायो अब्लानो बे अनला ओंख्रिया बे अब्लानो बियो अनला ओंख्रि महर लाबाय आरो नंगौ जोङो अनला ओंख्रिखौबो सङो होननानै बुङोब्लाथाय जोङो जेबोब्ला अरदाबाव सङो जेरै जोङो दै सारायखौ जानबाय सारायखौ जानाय बेनि उनाव जोङो अर लगायबाय अरल' गायनायनि उनाव जेब्ला अनलानि जेथुनाखि दै बे दैया गलब गलबगोदौव गोन अब्ला बे गलब गलबगो दौनाय समाव जोङो जिथुनाखि अन गुन्दै बे अन गुन्दैखौ जोङो होनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
सम मानि थाखाय हो होननानै बुंहरो जाहाथे बे लद्रा खाया बेनि थाखायनो माने बे गोदौनाय समाव जोङो बे अन गुन्दैखौ जोङो बे अनलायाव होनाय जायो दैयाव होनाय जायो दै गोदौनायनि उनाव थिग बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो खारै स जोङो जोङो जिथुनिखि जोनिथिं बोरै सङो होननानै बुंङोबाथाय जोंनिथिं मा खालामनाय जायो। जोङो दैखौ होखायो दै खौ होनाय लोगो लोगो संख्रिखौबो होफाखानाय जायो थिग बेफोरबायदिनो गोदौनाय लोगो लोगो जोङो खारैखौ होग्रोनाय जायो नोंथां खारैखौ होगोरनायनि उनावसो जोङो अनलाखौ होनाय जायो लोगो लोगो बेयो अनला महरलाबाय बा ओख्रि महरलाबाय थिग बेदिनो जों बेदरजों सङोब्लाथाय बै जिथनाखि जोंनि बेदरखौ जोङ एवफ्र्रामना लाग्रोनाय जायो एवफ्र्रबना लाखा खांनायनि लाखांनानै एवफ्र्रामनाय बेदरखौ बै अनला ओंख्रियाव दाइरेक्ट माने जोङो सोमल' लखब हरनाय जायो आरो।
औ औ
थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रि जाबाय बियो नाथाय जों एफोरबायदिनो जोङो जोंथिं स-सङो एबा जों एफोरबायदिनो जोङो अनलाखौ बेबायदिनो संनानै जादों। आंनि जिखिनि अनलानि जिथुनिखि बुंनांगौ एक्सपिरियेन्स आंनि मोनदां थिया बेनोमोन आरो नोंथां एबा नोंथांनि सि बेनोमोन आरो नोंथां बा बे अनलाखौ नोंथांमोनथिं माबोरै सङो बा माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ नोंथां बुंनाय बायदिनो जाहा अनलाखौ जोंथिंबो बे फोरबायदिनो सङो जोंहा माइरंखौ सुनानै दै सर' होगोरो ब' खेरखाफोराव दै सर' होगोरनानै जाहा बेखौ दै सर'खांबाथाय उवाल बा आथिखालावथ' जाहा मिक्सार मेसिन बेफोराव उननाय जायो सिगांनि स समावथ' जोंहा उवालावनो देनाय जायोमोन खोनानो मोन्दों उवालाव सौबा साबसिन जायो मोजांसिन जायो होननानै। रोग बेखौ जाहा देख मिहि मिहि मोजां गुन्दै देग्लिनानै जोंहा बबेबा आइजेंआव दोनथ'नानै जोंहा अर माय सा अरदाबाव सारायाव दै जानो दैयाव जोंहा नों बुंलांनाय बादिनो दहायो जोंहा दैखौ ग्लब ग्लब गोदौहोयो बेयाव संख्रि होनाय संख्रि होयो। ओमफ्राय खारै थो-थोजासेबां बिबांनि होसिगोन होनायनि उनाव जोंहा बे आइजेंआव दोननाय देनानै दोननाय अन गुन माइरं गुन्दै खौ जोंहा बेयाव दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला बेयाव होयो होनानै जोंहा अब्लानो बियो लासैनो अनलानि महर लालांबाय आरो बेफोरबायदिनो सङो जोंनियावबो बांसिन जोंहा अनला ओंख्रिखौ दाउ बेदरजों संनाय जायो लोगोसे बेदिनो दैज्लां बोथोराव दा बोथोर लायै बोथोर संनाय जायो मानो होनोब्ला जाहा दैज्लां बोथोरावल' मेवाइ मोनो नालाय, दैज्लां बोथोरनि समाव मेवाइजों नाय जायो बेफोरबायदिनो बासिखा बिबार बा खमा-खमा-खमाबिबार बेफोरबायदि मोदोमफुल बिबार बेफोरबायदि मैगंजों जोंहा अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो। बे अनला ओंख्रि संनायाव जाहा खारै नांगौ जायो, बे खारैखौ बबेनिफ्राय मोनो होनोमब्ला नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोहा न'खराव न'आवनो थाखानाय गामियारि ओनसोलाव थ'जाहानो न'आवनो थाखायो थालिर बिफाङा थालिर आथिया बिफां बेनि फस्ला बा गांखं बेखौनो जाहा सावनानै हाथ'फ्ला खालामनानै बेखौनो खारै बानायो आरो। लोगोसेयैनो जोंहा सबाय सबाय नोना बे सबायखौबो जाहा सावनानै खारै बानायो जोंनि ओनसोलाव।
नंगौ
औ बे खारैखौ खारैजोंनो जोंहा बे खारैखौनो जा अनला ओंख्रि बा गुबुन ओंख्रिफोर संनायाव बाहायो आरो। लोगोसेयैनो जोहा आथिखालाव खारै मोनस्लाबाबा जोंहा सदा होनायखौबो नुनो मोनसै। आरो आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा खारै मोनस्लाबा बा सदा होनायखौबो नुनो मोनसै। लोगोसेनो अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'नि दोरोङारिनि मोनसे ओंख्रिखा आथिखालनि समावथ' बियो दिनैसिमाव जोंहा जि आइ टेकबो मोनबाय।
नोंगौ
लोगोसेयैनो जोहा बे अनला ओंख्रिखौ न'- न'आव संनायजों लोगोसे जोंहा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो गुबुन सहर गेदेर- गेदेर सहरफोरावबो आथिखालाव मोननो थांसै बर'नि हथेलफोराव जोंहा मोननो थांसै जेरै बिखौ मोनसे आइथेम हिसाबै फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै। ओंखामजों लोगोसे मोनसे आइटेम हिसाबै जेराव जोंहा बेखौ गुबुन-गुबुन हादोरफोरनिफ्राय दावबायनो फैनाय बा गुबुन-गुबुन जायगानिफ्राय दावबायनो फैनाय सुबुंफोराबो बे ओंख्रिखौ मोनजानानै मिनथिसै जे बेयो बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बा बर'नि मोनसे ओंख्रि होननानै मिथिनो मोनसै बिनिखायनो बे फालांगि गिदिर-गिदिर हथेलाव बे अनला ओंख्रिखौ फालांगि खालामनायाबो मोनसे खोब मोजां आं सानो आरो मानोना जोंहा गुबुन हादरनि बा गुबुन जायगानि सुबुंफोरा दे बे अनला ओंख्रिया दे बर'नि मोनसे ओंख्रि बेखौ मोनथियामोन बिसोरो फैनानै मोनजानानै मिनथिदों बिनि थाखायनो खोब मोजां आं सानो बिदिब्ला नोंथां आंनि थिंनिफ्रायबो बेखिनिखौनो बुंबाय जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ' अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां दङ'। जे बेखिनिखौनो बुंनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ नोंथांनिसिमबो नोंथां